औ
हेल' नोंथाम
हेलौ नोंथां खोनाबाय
औ औ खोनादों नोंथां आंनिखौ मोजाङैनो खोनादोंना नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां
औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामदोंमोन नोंथां सरायनो हागोन ना बिबा माने जों गोदान मुगायाव माने दुब्लि बारियाव आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै बिदिब्ला आंो एसे माने आयदानि सोमोन्दै एसे बुंथिग्रोनोसै
औ जागोन न थां
दुब्लिबारियाव आबाद मावनाय होनोब्ला जों सरासनस्रायैनो माइ आबादखौनो रायखांनो हायो नङा होमबा नोंथां अदेबानि माने बेजों लोगोसे ओ जों बेसर सबाय दालि सिबिं बायदि बिं आबादफोरखौबो जों मावबोनायनि खोथाखौ सावरायफानांगौ जायो
उम
ओ दोरोङारि ओ गियान बाहायनानै बेफोर आबादफोरखौ मावनाय जायोमोनब्लाबो माने आथिखालाव बिगियान आरो बिरोंदामिना जौगाखांनाय लोगो लोगोनि आबाद मावनायखौ जौगां जौगाखांहोनायनि थाखाय एबा मोजां बानजायनाय मोननो थाखाय आबाद मावनायाव बाहायजानाय बायदि मैया आइजें आइलाफोरजों लोगोसेनो बायदि रोखोमनि हा सार मुलिफोरखौ बाहायनानै बेबारिनि आबाद मावनायखौ जौगाखां होननानै लाबाय आथिखालाव जों बर'फ्रा नांगोल जंगालजों मोसौ बाहायनानै हाल एवनायनि अनगायैबो जिब बिगियान बा गरोंदामिननिफ्राय मोननाय जि तेरर माने ट्रेक्टर पावार टेलार हागार दान हागार दान दान हाग्रा दाननायनि थाखाय माने बायदि आइजें आयलाफोरखौ माने आबाद थिलियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो बायदि मैया माने आबाद थलियाव
औ नोंथां
बायदि मैला एम्फौफोरखौ माने खहा खालामग्रा एम्फौ फोरखौ माने फोथैनो थाखाय जों बायदि मैया माने आइजें बाहायनानै बा बायदि मैया मुलि बाहायनानै जों माने आबादखौ रैखा खालामनायखौ नुनो मोनो दा थिग बेबायदिनो ओ जों ओ दै जगायनो थाखायबो आबाद मावनायाव जों दै जगायग्रा मिसिन बाहायनानै जों आबाद जि आबाद मावनाय समावहाय जि दै नांगौ बे दै नांगौखौ नांनायखौ जों माने जगायनानै लानो हासै बेजों लोगोसे बिदिनो जों आथिखालाव सरखारनि बिखान्थि बायदियै माने एरि एरिगेसन बा आदबजों आदबनि गेजेरजों बा ओ सरखारारनि जि बिखान्थि बेनि गेजेरजों जों बायदिसिना आबादथिलियाव नांगौ समाव दै जगायनायनि सुबिदाखौबो मोनो बेबायदिनो जेरै बिगियान बा बिरोंदामिना जौगानाय लोगो लोगोनो बेनि गेजेर जों मोननाय बेफोर आइजें आयलाफोरखौ माने बर'फ्रा आथिखालाव बाहायनानै गंसे आबाद आबादथिलियावनो माने खननै खनथामै आबाद मावनायखौ बा आबाद मावनायखौ जों जौगाखां होननानै लानो हानायखौ जों जोंनि बर' सुबुंफोरखौ आथिखालाव नुनो मोनबोगासिनो
औ नोंथां
जों दोरोङारि भाबै माइ आबादखो खौ मावोवब्लाबो मावोब्ला माने बर'फ्रा बोसोराव खननैनि बारा आबाद माने मावनो मोनामोन अ अदेबानि दाब दाब जायगायाव बर'फ्रा आथिखालावबो बोथोर थोरनि सायाव सोनारनानै बोसोरसेयाव माने खनसे माइसालिमानि आबादखौ माने मावनायखौ नुनो मोनो
उम
नाथाय दाब दाब जायगायाव जों जौगा आबाद मावनायनि आइ नायला बा नांगौ जायो जायोब्लानो दै जगायनायनि खाबुखौ लानानै बोसोराव माने खनथाम गाहाम जों माने आबाद माने माइ आबादखौबो आथिखालाव जों मावनायखौ नुनो मोनसै। ओ थिग बेबायदिनो ओ जों फाथो बा बेसर सबाय सिबिं दालि बायदिफोरनि आबादफोरखौबो ओ मा-मावबोनायाव माने गोदान आइजें आयलाफोरखौ बाहायनानै जों माने आबादखौ मावनायजों लोगोसेनो मा समावहाय माबायदियै जोथोनखौ लानांगौ माने बेफोरखौबो ओ माने ओ बे गोदान मुगायाव जों माने ओ जोथोनखौ माबायदि लानांगौ बेखौ जों सोलोंनानै लानो रोंबोबाय। ओ बेबायदिनो ओ जो नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ गोदान मुगाजों बे आबाद मावनाय बे आबाद मावनाया नोंथांमोननि ओनसोलाव हाय माबायदि सोलिबोगासिनो आथिखालाव? बेखौ नोंथाङा बेनि सायाव फंनैसो फोरम
औ हागोन नोंथां। जोंनि जायगायावबो बोथोरखौ नायनानै माने दै-दैज्लाङाव दैज्लां माइ गायो जेनेबा बिखु ओ फाथो फोयो दैज्लांयाव बेफोर बायदिनो आरोना। ओमफ्राय मेसेङाव मेसेङाव खफि बे खफि गायो ओमफ्राय फान्थाव बिदिनो टमेट बोथोर बे जोंनि आबादारिफ्रा माने बांसिन ओ गायनायखौ नुनो मोनो आरो। दानि दानि ओ जोंनि माबायाव ओ ओ जोंनि जायगायाव बांसिनखौनो नुनो मोनो माने नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ बिगियानिक ओ गेनेगा दिहुननाय बांसिन गोदोनि माने ट्रेडिसनेल माबा ओ गोदोनि हागजुफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनला आरो जेनेबा नांगोलखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनला नांगोलजों मोसौजों माने ओ हालेवनानै जेनेबा आबाद मावोमोन। बेबायदिखौ नुनो मोनला आरो दानि बांसिन बांसिनखौनो नुनो मोनला बांसिन नानो दानो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि पावार टिलार ट्रेक्टर बेफोर बायदिखौनो जोंनि जायगायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो
औ थे
बांसिन आबाद मावनायाव रासायनिक हासारखौ बाहायनायजा खौ नुनो मोनो। एम्फौ एम्फौ थैनाय मुलि बेफोरखौ बाहायो। भिटामिन ओ बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेफोरखौ होबथानांगौआ जों बयनिबो दायथ आरो दा दा जोङो बांसिन गोदोनि गोबोरखि बाहायनाय गोबोरखि हासार बेफोरखौ बाहायनाय बाहायनांगौ होननानै आं सानो आरो। बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि बेमार आजाराबो खम जागोन आरो। दा गोबां रोखोमनि आबाद मावो। जोंनि जायगायावबो जोंनि बै माइ आबादखौ लाय नायगोरोबा माइ आबादाबो अनेक रोखोमनि जेनेबा बायदि बायदि माने ओ रो खोमनि दङ जेनेबा माइसालि माइ जेन'बा गोदोनि समाव बांसिन माइसालि गायोमोन आसु माइ गायोमोन आरो जेनेबा बांसिन दाम गोसासिन माने जानो गोथावसिन माइ होनोब्ला जोङो जोसाखौ बु मिथियो जोसा माइ आरो माइ दा माइब्रायाबो दाम गोसासिन होननानै हमनानै बुंनो हायो बोथोरनि फिथा लारु सिथाव बेफोरजोंनो बे जोसा माबाजों ओ माइब्रा माइजों मानि ओ जो ओ बायो आरो। आरो बेखौ बांसिन मार्केटआवबो दाम मोनो आरो बेयो जोंनि हा थाय बाजाराव बेफोरखौ माने माने साप्लाय खालामो आरो बेफोरखौनो।
औे
ओम दा बे-ओ-बेजों लोगोसे दानि जोङो रन्जित माइखौ गायो। रन्जित ओ जेनेबा फरिमल बेफोरखौनो गायनायखौ नुनो मोनो आरो रनजितजों लोगोसे आरो ओ
जोसा बेफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोनो। दा जोंनि आबाद मावनाया दा माने आबाद मावग्रा मानसिफोरखौ मोननो थांयिखायनो बांसिन आबाद मावनाया खम जानो थांगासिनो दङ बेफोरखौ जोङो ओ माने बांहोनो थाखाय जोङो माने गोदान आदब खायदों जोङो माने ओ जुजिनांगौ आरोना। आं बेखौ सानो दा जोंनि बैगियानिक नि माने माने फोरों
दङ माने मोनसे बेयाव जों सोलोंथाइ लाखिनानै गोदान गोदान आदब खायदानि माने आबाद मावनो हायो। आबाद मावनाय बुङोब्लाथ' जोङो ओ दैज्लां बोथोराव बे माइ आबादानो जाबाय आरो मेसें बोथोराव जाहैबाय मैगं थाइगं
औ नोंथां।
बेफोरखौ जोङो माबानो हायो बांसिन मानसियानो जोंनि बर' मानसिया गुबुन मा-मानसिफोरनिफ्रायसो जोङो बायनानै जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ आरो। नोंथां दा औ दा जोंनि जायगायाव माने आबाद मावनायखौ बांहोनांगौ आरोना। बेखौनो आं सानो औ। आरो लोगोसे जोंनि आ जोंनि जायगायाव बांसिन आबाद मावनायानो जाहैबाय मेसें बोथोराव आलुखौ बांसिन गायो आरोना। आलु आबादबो मावो आरो बेजों लोगोसे साइडाव माने खफिखौ गायनाय जायो आरो बेफोर बेफोरबादिजों लोगोसे फान्थावफोर गायनाय जायो बेफोरबायादिजों लोगोसे आरो लोगोसे बेफोरनो ओ माखासे ओ बिदिनो थारुन आबाद गायनाय जायो, बेफोरबादिनो आरोना। दा नोंथांमोननि जायगायाव मा मा आबाद गायो?
ओ बेबायदिनो नोंथाङा ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ आबादखौ ओ माइनि अन जों मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ नुयो ओ बे मैगं थाइगंनि आबादावबो जों दैज्लांनि मै मैगं ओ बा मेसेंनि मैगं बे मोननै बाहागोआव राननानै जों ओ सावरायनो हायो ओ बिब्दिब्लाबो बिब्दिब्लाथ' नोंथां औ समाबो जाबाय जोंना औ औ ओं गोजोननाय थाबाय नों निसिम।